हेलौ।
नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों दासो।
बिदि ओ नोंथांखौ आं कल हरनायनि जाहोन मोनसे दंमोन नोंथांनो
औ नोंथां बुंलाय मामोन?
औ बिदि ओ बिदिब्ला जों नोंथां जोंनि बर' समाजावथ' थालिर बिफाङा जोबोद बाह ओ बाहायजानायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
खायनो नोंसोरनि जायगायावहाय ओ थालिर बिफांखौ मा मा खामानियावहाय बाहायो आरो माबायदिहै बाहायो उम बेफोरनि सो ओ बेफोरनि सोमोन्दै आं मिथिनानै लानो बिनिफ्राय उम जोंनि जायगायावहाय थालिर बिफांखौ मा मायाव बाहायो आरो माबायदि खालामो ओ माबाय ओम माबायदि गायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमा ओ फोरमायनानै होगोन बिनिखायनो नोंथाङा गिबियावनो नोंथांमोननि जायगायाव थालिर बिफाङा माबायदि बाहायजादों आरो थालिर बिफांखौ माबायदि ओ आथिखालाव बर'फोरा बाहायबोगासिनो दं बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे एबा सुद'यै बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथांनि सोंथिया। थिग बेबादिनो बो जोंनि बर' समाजाहाय थालिर बिफांखौ गोबां खामानियावहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' समाजावहाय। बेनि अनगायैबो गासैनिबो न'खराव आथिखालाव थालिर बिफांखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो आथिखालावबो बागान मा खालामनायखौ गोबांस न'खरावनो जों नुनो मोनदों। थिग बे बायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय थालिर बिफांखौ हाय औ मा होनगोन फालांगिनिफ्राय लानानै एबा हाबा हांखा बेफोर गासिबोआव बाहायनाय जायो। थालिर बिफांखौहाय जोंनि ओनसोलाव लोगोस से बिनि फिथाइखौबो थालिरखौ फाननानै गोबां जोंनि ओनसोलावहाय रां आरजिनाय जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां उम बिनि अनगायैबो आरो बेनि फास्लाखौहाय
खारदैनि थाखायबो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव। खारदै जेराव जोंनि बर' समाजाव खारदैयो नङाबा जाखाया नालाय थिग बेबायादिनो आरो जोंनि ओनसोलाव हाय बेखौहाय बिफांखौबो हाबा-हाबायाव बो बाहायनाय जायो। लोगोसे आरो मा होनगोन? उम थालिरखोथ' जानायावबो बाह बाहायनाय जायो फिथाइखौ नोंथां। उम बेबादि बेनो आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बायदि बाहायो?
औ जागोन नोंथां ओ थालिर थालिर बिफां होननानै बुङोब्लाथ' थालिर बिफांखौ जोंनि बर' समाजाव गोदो - गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं। जेरैबायदि हा - हाबानि निफ्राय लानानै बेखौ थैनायसिम बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जायो आरो नोंथां जेरैबायदि हाबा - हाबाव सायनासालि लुनायावहाय खुन्थिया हिसाबै बेखौ बाहायो आरो बिनि उ दना ना मा बुङो नोंथां? थालिर बिफांनि दना ना मा बुङो? बे बेखौ ओ हाबायावहाय ओंखाम जानायफोराव बाहायो। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो हा आ हाबायाव आरो ओ सालानि बाथि बायदि - बायदि ओ आरो ओ बावथाय बावनाय बेफोरबायदियावबो बाहायो। आरो बिनि ओ बि फोरनि अनगायैबो बायदि फोरबोफोराव हाय ओंखाम जानायाव बेखौ बेयो थालिरनि सायावनो जानाय जायो आरो। बेबादिनो साननि सायनासा हाबाफोरनि सायनासालि लुनायाव थालिर बिलाइजोंनो खोबथेनायखौ नुनो मोननाय ज जायो आरो नोंथां गोदो - गोदाय हो बेबायदि ओ थालिर बिफाङा बर' म गोबां जायगा आवग्रिनानै लानायखौ जों खौ जों नुनो मोनदों आरो ओ बेबायदिनो बेबायदिनो ओ दिनैसिम थालिर बि बिफाङा बाहायजाबोगासिनो दं जेरैबायदि जेरैबायदि उम जेरैबायदि ओ सायनासालि लुनायफोराव आथिखालाव बिनि बारा बांद्राय गोनांथि गैयाब्लाबो नाथाय बेखौ ओ-ओ नाथाय बेखौ थालिर बिफांखौ नांथारगौ जायो मानो होनोमब्ला बेखौ गेटावहाय हाबानि लांगोना गेटआवहाय थालिर बिफां गायनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो बेबायदिनो आ हा गोदो गोदाय हाबाफोराव जेरैबायदि थालिर दनानि सायावनो ओंखाम जानाय जायोमोन नाथाय आथि। आथिखालाव बेफोर नेमखान्थिखौ जों नुनो मोननाय जाला आरो नोंथां बेबायदिनो ओ। बेबायदिनो आथि ओ आथिखालाव थालिर बिफ। बिफांनि बाहायनाया हाबायाव। बेफोरनिफ्राय एसे जानगाराव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय थालिर बिफांखौ ओ। माबा माबा मोनसे मन्दिर एबा। बायदिसिना फुजा फाथालफोर होयोब्ला थालिर बिफां गेटावहाय गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। दे नोंथां बेबायदिनो माबाफोर। ओ बायदिसिना दखानफोर खुलि जेननोब्लाबो उ बेवहाय फिथा हानायावहाय। ब थालिर बिफांखौ फांनै नांथारगौ जायो आरो नों। गाय गायनानै लानो थाखाय उ बेबायदिनो ओ थालिर। थालिर होननानै बुङोब्लाथ' थालिरखौ जों उम गा- गामि गामिफोराव गाय गय गेजेर गेजेर गायनानै लानाय जायो आरो नोंथां। गय गे जेर गेजेर गायनायनि अन गायोबा आथिखालाव थालिर बागान बिगा बिगा बागान खालामनानै गायनायखौबो जों नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां। बेबायदिनो ग- ओ गवालपारा साइदावहाय गोबां थालिर बागान दङ आरो थालिरनि बाजारबो गि दिर जायो होननाय बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों आरो नोंथां। ओ बे जायगाथिंजाय थालिर ओ था- गिदिर गिदिर थालिर बागान दङ होननाय खोनादों आरो नाथाय आं नुनो मोनाखै नाथाय बेफोरखौ खोनानो मोनो आरो। उम नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय थालिर बेफोरबायदि बागान गैया नाथाय गय बिफां गेजेर गेजेर गायनानै लायो बेबायदिनो बेफोरनि ओ उम थालिर बिफां थायोब्ला उम गय बिफांफोरा जिब जायो होननानै फोथाय ओ बुं खौ जों खोनानो मोन आरो नोंथा मानो होनबा बेयो थालिर बिफाङाव गोबां दै था यो बिनि थाखायनो बेखौ गय गेजेर गेजेर गायना होयो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो उम। था- ओ थालिरनि बा- बाहायनाय होनो होननानै बुङोब्ला थालिरनि फस्ला खारै ओ बानायनायबो जों नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि उम बर'फोरा थ' खारैखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों बेबायदिनो खारैखौ बर'फ्रा ओ थालिर बिफांनिफ्रायनो आथिया थालिरनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो गोबां था लिर दङ थालिर बायदि मालबुग थालिर ना आथिया थालिरनि ओ खारैखौ मोजांसिन। होननानै बुंबोनायखौ जों नुनो ओ खोनानो मोनो एबा जों जाबोनोबो मोनगो गासिनो दं आरो बे आथिया थालिर बिफांनि खारैआनो बांसिन ओ गोबाबसिन जायो होननानै बुङो आरो नोंथां। बेबायदिनो थालि थालिर फस्लाखौ आथि थालिरनि आथिया थालिरनि फस्लाखौहाय उम नानै बेखौफ ओ अमाफोरजों जानाय बेखौ बर'फोरा बर'फोरा जायो आरो नोंथां बेबायदिनो थालिर बिफाङा गोबां। बर' समाजाव जादों जानायनिफ्राय लानानै आरो हाबा जोनोम बायदिफोरावबो बाहायनायजों लोगोसे थैनायावबो बेखौ नांगौ जायो आरो नोंथां जेरैबायदि गोथैसोनि ओ गोथैसोनो ओंखाम ओ बावनो ओंखाम संखांनानै ओंखामखौ खुरन ना दोननाया थालिर दनानि सायावनो दोनो आरो नोंथां बेफोरखौ ओ बे बेफोरबायदिनो थालिर बिफांनि बाहायनायखौ आं जोंनि जायगायावहाय नुनो मोननाय जादों आरो नोंथाङा, आं जिखिनि मोनथिगौ एबा आं जिखिनि ओ नुबोदों बेखौ नो आं नोंथांनो फोरमायनानै होबाय आरो। नोंथां। नोंथाङा बेबायदि नोंथाङा बेबायदिनो एसेसो फोरमायबावनानै होनो हागोन नामा नों
औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा। थिग बेबायदिनो थिग खौनो बुंदों। जोंनि बर' समाजाहाय गोबां थालिरनि गोनांथि दङ। जेरै नोंथाङा होनदों जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम नंगौ नोंथां आरो बै फुजा फाथालफोरावबो बाउनाय जायो जोंनि माबा खौहाय थालिरनि दनाखौहाय बेवहाय होनाय जायो। थिग बेबादिनो नोंथाङा होनदों गवालपारायाव मा होनो थालिर बागान दं होननानै नंगौ नोंथां औ। औ एसियानि मादावनो बय निख्रुइ देरसिन बेयावहाय माबा दङ थालिरनि बाजार नोंथां बेवहाय गोबां मानसिफोरा
खोनादोंना नोंथां? हेलौ औ बेवहाय गोबां उम बेवहाय गोबां मा होनो गवालपारायावहाय बेवहाय एसियानि मादाव दरंगिरि होननाय जायगायावहाय एसियानि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन जों थालिर बाजार दं आरो बेवहाय गोबां मेघालयनिफ्राय एबा जोंनि बेयावहाय बर ओन सोल दङ बेफोरनिफ्राय गोबां बेवहाय फानहैनाय जायो आरो बेहाय बेवहाय मोननो हायो। बेनि अनगायैबो आरो बेवहाय गोबां बागानफोरखौ जों मोननो हायो थालिर बागान जोंना एसे मेघालय खाथि नालाय बेथिं बेवहाय बेबादि दिनो बर' बर'जों मेघालयफोरजों लोगो नांनानै बेहाय गोबां गिदिर बाजारखौ मोननो थाङो आरो नोंथां बेबादिनो।
औ जोबोद मोजां खोथा बेफोर ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ बेफोरखौ लाखि ओ लाखिलांबाय थानो हायोबा जोबोद मोजां आरो ना नोंथां। बेफोरो माने नेचारेल गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनाय गोदो आजै आजौमोननिफ्रायनो बाहायबोनाय बेफोरो मोनसे ओ मिथिंगाया मिथिंगानिफ्राय मोननाय आरोना नोंथां। बेफोरखौ जों बाहायोब्ला जेबो जेबो जेबो खहा जाया होनना सानजायो आरोना नोंथां।
उम
मानोना बिनि ओ थाललिर बिफांनिफ्रायनो खारदै बा आ खारदै दिहुनन्नानै जों बरफोरा ओंख्रि संनानै जानाय बेफोरावथ‌ गो ओ गोबां मुलाम बा दङ नोंथां मानो होनोब्ला आजिखालि सौ दा ओंखारदों बे सौदायावहाय ओ सौदायाहाय गोबां खहा खालामो होनना मोन्थियो आरो नोंथां नाथाय ओ जुदि जुदि आथिया थालिरनिफ्राय दिहुननानै ला लायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो बेबायदिनो जाय ओ गासै जायगायावबो जुदि थालिर बागान बानायनानै ओ बेफोर ओ बेफोरजोंबो रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां आथिखालाव मानो होनब्ला मानो मानो होनोब्ला जेरैबायदि दा गवालपारा जायगायावनो होन। ओ थालिर बागान बानायनानैहाय गोबां गोबां रां खामायगासिनो मानो ओ जेरैबायदि गावनि नांगौखौ बिजोंनि बेनि गेजेरजोंनो सुफुंनो हादों आरो बेफोर ओ बेफोरखौ खालामनायनि गेजेरजों हायाबो मोजाङै थादों आरो ना नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों?
औ खोना ओ बुंनायसाय नोंथां बुंनायसाय।
औ नंगौ नंथां जोङो गोबां खोनदोंना?
हेलौ हेल' हेल' हेलौ हेलौ थिग बेबायदिनो नोंथां ओ जों ओ आघोन फोरबोआवबो थालिर ओ थालिरनि सायावनो। थालिर दनानि सायावनो ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदो गोदाय। नाथाय ओ बे आघोन आघोन फोरबोआव एबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआवहाय थालिर ओ दनानि सायाव ओंखाम जानायखौ जों आथिखालाव जोंनि गामियाव दासिमबो दासिमबो लाबोगासिनो दं। बेओ थालिर दनानि सायावनो ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां आथिखालावबो नाथाय नोंसोर नोंथांमोननि गामि इयावहाय एबा ओनसोलावहाय उम आमथि एबा आंखि नङा नोंथां सरि ओ ओंखाम गोरलै जानायावहाय उम उम मानि सायाव जानाय जायो नोंथांमोननिया?
मा होनदों नोंथां ऐसे खोना
औ हेल' नोंथां। हेल'। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंलाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथाङा जागोन औ।
ओ बिदिनो जों मा माब्लाबा मोजां सम लानानै सावरायफिननोसै। नोंथा ओ नोंथांनिफ्राय गासै मोनथियै बाथ्रा माखासेखौ मोनथिनानै मोननायनि थाखाय गोजो मिथिहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां हेल'। हेल' हेल'।